औ।
हेलौ
खोनादोंना
औ।
औ खोनादों।
खोनादों औ खोनादों
फिसा फिसा खोनादों बे नोंनिखौ एसे खाथियाव लालाय
अ मोजां आनो खोनादों थह।
नोंनिखौ फिसा खोनादों आङो
खोनाबाय दा।
औ ओमफ्राय बेरायहैनो होननाया अबेहाय बेरायहैगोन।
बेरायहैनो होननायानोथ' टाइमफ्रा मिलायगोन।
मिलायगोन दिहुननांगोन उफाय गैया। दा सम थानायावनो बैसो थानायावनो बेरायखायाबा।
बेथ' नंगौ ओमफ्राय सोर सोर थांमारोनो साबसे जागोन
थांनायाथ' साब्रै साबासो लोगो लानानै थांसै नामा। बाइक दिहुनलायदो।
बाइकआथ' दंखाजोबो ओमफ्राय बिदि गोान गोजान जायगासो सालायफेराखैना बारा
गोजान जायगा थांनायाव माखासे इउटुबफ्राव नायलाबायसै मा मा लांफानांगौ ओमफ्राय बेखौ लासै लासै जगार खालामलांसै।
लांनाय जिनिसफ्राथ' प्रब्लेम नङा बे गोजान सालायफेरैआवसो प्रब्लेम जागोन नामा।
जेबो नङा एकदम मुलि सुलि लानानै थांफाजोबखागोन गासिबो
ओमफ्राय थांनायालाय बहाथो थांनो सान मारदों
थांनायाथ' ओरै फुरा लादाखसिम थांनो गोसो
उम ओमफ्राय हरै दा बोथोरफ्राथ' जेबो अरजाखायाखोमाना।
बोथोरा जेबो अरजायालै गासिबो लानानै थांजोबगोन। माबाखौ जेकेट रेनकट राइदिं जेकेटखौ बायब्रबनांगोन नङाब्ला हरै एसे सेफटिनि माबा थायोना खोथा थायोना।
औ औ आथिंनिफ्राय खर'सिम थ' मा बाइकिं गियारखौ नांखागोन आरो
औ ग्लभ्स नांगोन ग्लभ्सआ मोननै लानांगोन। बायसान्स हरै गुसु जारलाहायोबा बोथोरा
बोथोराथ' गुसुखाआ आरो दाथ' एसे आरो दाथ खायसेयावखा बोथोरानो जाबाय ‌। उम ओरैनो दा जोंनि जायगानिफ्राय थांबा सानबेसेसो जों सहैगोन लादाकसिम
जानो दैै एसे
जेनेबा एक्सपिरियेन्स राइदारफोरबोथ' नंला लासै लासैसो थांनाय जागोन
सानब्रै सानबाथ' मिनिमाम जागोन खोमा।
औ लासै लासै जिरायनानैसो थांनाय जागोन नालाय।
बे बेबादिनो कन्टिनिउवासलि सालायलांनो हानाय नङा ना
औ औ।
गेजेर गेजेरावहाय जों थाथ'नांगोन
औ
औ
डाइरेक्ट लादागाव थांगोन बिदि नङाना जेन'बा
औ ओरै फुरा मा मा मोनलाङो लामायाव बेयाव बेरायलांजोबसै।
औ औ जेन'बा जोङो बेवहाय फनन्द्र' बिस दिनसोनि माबाखौ लाखानांगोन आरो माने
औ
डेटखौहाय माने टेेनटेटिभ एसे बिनि जेने'बा पन्द्र बिस दिन टाइम थांनायनिफ्राय न'आव सौफैजोबफिनजासे
औ माबा बाजेटखौबो एसे मोजाङानो लाखोनांगोन नङाबा नों लामायाव मा मा जायो मा मा जाया हमनो हायाना।
औ बेखौथ'
औ फुरा जाग्रा न'निफ्राय फिथाइफोर माबा माबि लांफानांगोनलै
बेथ' बांद्रायखौथ' लांफानो जेन'बा एसे रोेजें जिनिसफोरखौ लाजाबाय। गोजाननि जायगाथ सोजानाय मानो थ जाथ' जेनबा जेरावबोथ' मोनो ओमफ्राय
मोनस्लाबाबा जानाय मोनस्लाबाबा अबेबा अबेबा जायगायाव जोंनाथ' दाबो दखानफ्रा गासिबो लाइन लाइन नंजोबाना बेनि थाखाय आरो इमारजेन्सिनि थाखाय।
इमारजेेनसिनि थाखाय औ
बै माबा मोनसेबो थायोना बे सिलिणडार फिसा बै स्प्रे बथल बायदि बेफोर फोरखौबो मोनसे लानांगोन जोङो माने
हाइद्रेसन माबाया बेगा नामा
खान बे गेस सिलिन्दार माबा थायो जे स्प्रे बथल बायदि फिसानो बे माबाफोर मेगिफोर संजाब्रबनोबा मा
अ अ अ बैयो ना औ मा होनोथाय बेखौ बेखौ आं बारा मोजां मोनथिलाया खिन्थु आं मिथिबाय आरो। बेखौ इमाजिन जाहरबाय आरो लामा लामा संनानै जालांनो हाबाय बेखौ
बेखौ जोङो एसे मोजाङैनो लानो हागोन माने एसे बुरजायैनो लानो हागोन जाहाथे जों फिसा फिसौ जेनेबा साहाफोरखौ बाय बायनानै लोंनाङा बा एसे एनै सानसुफ्राव जेनेबा लाइट जानायफोरखौ जों ब्रेड जानानै बा दावदै रुनानै बा अमलेट बानायनानै जानो हानाय बेफोरबायदि
औ
हबा बाजेटफ्राबो एसे खमजों जागोन आरो बिदि थाबा। थेंसफोरखौथ' लांफाखाबाय औ जेन'बा जों बहाबा मोजां केम्पिं साइट नुबा बेफोरावबो थालांनो हाबाय
औ।
लामाथारैनो बहुद जायगा थायोना
एसे एदभेनसार खालामनांगौलै लाइफआव नङाबा जाया। एक्सपिरियेन्स लानायथारनि माबायदि जायो।
थांग्राफ्राथ' रेडि जोबखामोनना सिगांनिफ्रायनो हाय हाय जाबाय थानाय।
औ थारमाने समासो मिलायलायाखै फैसायाथ' बयनाव दंजोबो खमासो मानि जाया औ
दा बिदिनो डेटखौ हानायमानि थाब फिक्स खालामना होसिगोन
औ
माखासे रेडिबो खालामनांगोन ना सपिं टपिं बिदिनो थांनाय लामाफोरखौबो जोंङो‌ एसे मोजां नायना लानाङो लायोबा साबसिन जागोन ज'नो जेनेबा बबेजों थांनो माब्ला ओंखारनो जेनेबा
माने जों मोनसे मेप खालामनानै लानांगौ जागोन आरोना जोंनि रुट मोनसे बबेजों रुटजों थांबा माबा जागोन बेखौ नङाबा ओरैजे थांना ओरैजे थांनो मेपआव देखायहला एबा जारला जागोन ना
जों लामायावथ जेरावबो नेटवार्क पिथिबि मोनजोबनाय नङाना माखासे अफलाइन मेपफोरखौ डाउनलड खालामनानै लाखानांगोन आरो जों गुगोल मेपफोरखौहाय
नङाबा जानाय नङा
आरो बिदिनो जोंनाथ पावार बेकआपनि थाखायथ पावार बेंकफोरा थाखा
औ बेथ' थाखायो दाना गारियावनो दंखायोना बैयो इउस औ इउ एस बि सि जोंहाय
ह आरो बिदिनो माबा मा होनो भ्लगिंथ' जागोनना एसे
औ भिडिअ'सो लानांगोनना आंथ' ड्रनसो लानो सानबावदोंमोन दा द्रनासो रावनावबो गैयाना ओमफ्राय भारा लानो ना मानो सानदों
भारा लांबाबो रिस्कि जायो एसे
औ
जेनेबा जुदि माबाफोर जायोबा एक्सपेनसिभ बुस्थुआव गावनिबा हले बारा जेबो प्रब्लेम गैया आरो
उम हैद माबाखौनो लानांसिगोन थि सिकटि केमेराखौनो ओरै बेजोंबो औ बे स्टेनखौ लगायनानैनो आराम थांनांसिगोन नङाबा नों बेरायनायाव नों मेम'रिसफोर थायाबा जेबो माबाया ना नों मेगनजोंल' मानि मेगनाव नुबाय थानायखौ गोसोआव थाबाय थाया माने माबा सिखारफैया आरो ओमफ्राय जेब्ला नों औ बुस्थुखौ नुथारफिनोब्ला बेखौ रिकल खालामहरफिननो हायो हायो आरो माइदनावहाय
औ माने जुगानो बेनो जाखाबाय नालाय डिजिटेल आरो अनलाइन पस्तबो खालामनो लुबैयो लैयो माने मानसिफोरनाबो एसे देखायनो लुबैयो दा दानि जुगानो सब कालसार बायदिसो जालायलांबायखायसे
जेनजि दानि जेेनजिफ्रा एकदम बेरायनायाव बांसिन गोसो होयो आरोना माने मोनसेल जिबन नालाय वान लाइफ ओंखायनो
जों बिदिनो जोंनि बेसिक मुलिफोरखौबो लाखानांगोन फार्स्ट एड बक्स
औ
बाइकाव बै माबाखौ सादेल बेगफोरखौ लाफाजोबनांगोन टप बक्स बेफोरखौ टेंक बेग बेसफोरखौ लाफोजोबनांगोन फुरा दाथ' एक्सपिरियेन्स गैया नालाय बेफोरखौ बाय फारि फारि खरसाया थांगोनानो जोंना बे माखासे
थांगोन फिसा फिसौ जिनिस बायनांगौ जानायाव फिसा फिसौयैनो दामफोरा बुरजा दनायसे
राइदिं गियार्सफ्राबोथ' नों नुनायावसो फिसा फिसा खिन्थु गासिबो एक्सपेनसिब जोबखा
सेफटियाव कमप्रमाइस खालामजाया आरो ना गोजानाव थांनायावहाय
ओमफ्राय बै सासेनाव दंखायोमोन नामा माबायाबो टेन्थाफोराबो बि नो मोनसेसो नांदेरगोन खोमा होनबा बेखौ लानानै औ साब्रै जायोबा दाथ' मोननैआवनो थोगोन सानै सानै
बै माबाखौबो लांफानांगोन दैे ओ केम्पिं सियारा बेखौ जिरायनानै आराम दै था सेराव बा माबा हाजो से सेराव बेहाय बाइकखौ ओरै लामा गेजेराव दोनलायनानै बे केम्पिं सेयाराव लानानै एकदम बरिया फट' लानो औ एकदम वाइद एंगोलाव गासिखौबो नुजोबलायनाय बायदि
बिदिबा साबसिन जागोन आरो फिल्ड एकदम रायदार होननाय
होनबा बिदिनो थाब रेडि खालामसै
औ
दा सोलाबलायनायावनो आरो जुदि साननैसो लेट जालांबावोबा आरो सोलाबा सोलाबा जाहैलायगोन
औ नङा प्लान खालामै खालामैनो प्लानानो जाहैलाया
फ्लानखौ बांद्राय गोजाननि गोबावनि लाबा बिदिनो जानो नागिरो एसे ओंखायनो हानायमानि थाब खालामा
गरम गरमावनो थांखानांगौ
बिदिबा बिदिनो बिसोरखौ खबर लानोसै थां
औ बेफोरखौ बिसोरखौ खबर लाबो लायसै
खबर लानानै थाबनो माबानोसै औ
औ
औ दे दा दसे उनफ्राव रायज्लायफिनजागोन औ दा मोनाफोरावनो औ
औ दे